औ नोंथां
औ खोनाबायना नोंथां
ओं खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों दायो
आङो दायो ओरैनो जिरायनानै दङ बिफां सिङाव नोंथां
औ ओंखाम जाबायना नोंथां फुंनि
ओं जाखांबाय नोंथां
औ जाबाय आंबो नोंथां मा ओंख्रिजों जाखो नोंथाङालाय
अ जोंनिया लाव आलु ओंख्रिया
औ जोंनाबो बिदिनो नोंथां आलु फाजा सोमोन‌ आरो फुङाव मानो होनबा जोंहा ब्रेकफास्ट नालाय ओरैनो जाब्बा जुब्बायैनो जानाय जायो आरो फुंनि समनिखौ दायो खनसे जाबावगोन ओमफ्राय बेलासियाव आरो
औ जोंनिया माने आ
औ
सा माने माइ गायनो थांजोब्बायनाा दा दैज्लां बोथोरखाय माने दानो ओंखाम ओंख्रि संनानै लांफाखाजोबबाय आरो सानसे सानसे थायोना
फुङाव जायोब्लासो टाइमफोरखौबो बांसिन मोनो नङा होमब्ला खामानि सम जिहेथु दायो अब्ला नोंथांजों दान्दिसे ओ मोननैसो टपिक लानानै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा
औ सावरायजागोन नोंथां
औ जिथुनाखि आं नोंथांखौनो फोरमायनो होग्रोगोन आं माने टपिकखौ बुंनानै हरनोसै आरोना
औ जागोन दे
जौ जुवा जेरै जोंहा ओ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि ओ नि गेजेर आवनो जौ जुवाया थाखायो नङा होनब्ला अब्लाबो जोङो मा खासे जोङो गुबुननि हारिखौ बुंनो थांला नङा होनबा जों जोंनिखौसो बुंगोन दायो दा जोंनि बर' हारियाव जोङो जिथुनाखि गोदोनिफ्रायनो जौ जुवा ओ जुवाखौथ नुवा जेनेबा जौ लोंनाय फेनाय निसा लानाय बेफोरो गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोबाय दंखायोमोन नङा होनबा नोंथां
ओं नंगौ।
ओमफ्राय दा गोदोनि आरो दानि एसे दिडिफारेन्सखौथ' नुनो मोनबाय नों थां नङा होमबा गोदो जेरै जोङा गोदो जेरै जोंहा ज' ज'यै सावरि बादालि जालायनाय दङमोन। खिन्थु दानि समाव बै फोरबायदिखौथ' नुनाय जाला नङा ओमबा नोंथां दा नोंथाङा ओ जौ जौ जुवा बेफोरो नोंथां बेफोरो हारि एबा जोंनि समाजाव माबायदियै गोहोम खोख्लैदों नोंथांमोननि बा जोंनि गासैनिबो बिथिङाव आरो जेनेबा आरो बेफोरखौ बोरै होबथागोन जोङो बेनि सायाव एसे फोरमायदों नोंथां।
औ नोंथाङा बुंनाया गासैबो माने ओ निसायारि बेसादनि सायाव माने एसे फोरमायथि आरोना नङा ओमबा नोंथां औ। औ थारै बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि समखौ नाय गोदोनि आरो दानि समनि गेजेराव थानाय फारागथिया गोबां बुंनो थांगोन बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ नोंथां। औ गोदोनि समाव माने जोंना जौ जौ जुवा बेफोर माने जुवाथ' नङा थेवब्लाबो थांफायो आरो जुवाया।
औ औ माने बेयो होनफाथेर जायो आरो माने
औ औ जौ लोंनाय आस गोदोनि समनि जौ लोंनायफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनोमोन दे गोदोनि समाव जोंनि सुबुं फोरा ओ बबे बा जायगायाव खामानि मावनानै मेंना फैयोब्लासो लोंनायखौ जों एसेबाबो नुयोमोन आरो। आरो लोगोसे बायदिसिना बैसागो मागो फोरबोफ्राव लोंनायखौबो जों नुयोमोन।
औ नोंथां।
नाथाय दानि सुबुंफोरा माने एसेबाबो बांसिन जेरावखि जाया लोंनायखौ जों नुयोमोन नुयो आरो नोंथां।
उम
लोगोसेनो बायदि निसायारि बेसाद जेरै ओ बाहायथावै जायखौ बाहायनाङा जेरै आरो निसायारि बेसाद ड्रास बायदिसिना दानि गोदान गोनोखोआरि मुगानि
निसा बेसादफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो।
औ औ
औ बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनि समनिया जाय आजौ आबै आबै आबौमोना जौ लोङोमोन बिथांमोना माखासे खामानि मावनानै जेरै सावरि बादालि जानाय समाव लोङोमोन खायसेया ओ बैसागो फोरबो मागो फोरबो बिदिनो जोंनि ओ बर' माहारियावथ' माखासे गोबां फोरबोफोर दं लोगोसे सावरि बादालि जानाय। हुदा दंमोन नङा ओमबा? बैफोर समाव लोंनानै फेलाबायनायखौ जों नुयोमोन आरो।
औ
नाथाय दानि समाव मा जोंनि जोंनि सुबुंफोरा आबौ आबैया नङा दिनैनि समाव जोंनिख्रुइ देरसिन जोंनिख्रुइ जाय दुइसिन सुबुं फोर बिथांमोनखौसो जों जौ जुवाजों गबफबना थानायखौ नुनो मोनसै आरो माने गोदोनि समनि बायदि बैसो जानाय सुबुङा जे जेरै लोंनानै लामा सामायाव गोग्लैसोना थायोमोन ना। बिदि नुनो मोनला आरो दानि समाव बैसो जानाय सुबुंफोरखौ आरो गोदोनि सुबुंफोरा मा न'आव बानायनाय जौ जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौसो लोंनानै थायोमोन।
औ
दानि जोंनि दानि सुबुंफोरा मा जाबाय ओ गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन जायगा फेक्टरिफ्राव बानायनाय कम्पानिफ्राव बानायनाय जौ जेरै गोजा बियार बायदिसिना जौफोरखौसो लोंनायखौ जों नुसै आरो माने न'आव बानायनाय जौफोरखौ दानि सुबुं फोर माने गोबां खम लोंग्रा जाबाय। आरो फारसेथिं उन्दै उन्दै बैसोनि गथ'फोर जिदाइन जिस्नि जिदाइन बैसोनि गथ'फोर बिसोरसो माने बांसिन जौ जुवाजों गब'स' गब' गबनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ आरो लोगोसे बिथांमोना मा बाहायबावो दानिया ड्राग्स बां बायदिसिना ओ बाहायथावनाङै बेसादफोरखौ बाहायो जेरै बेफोरनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरा गोबां माखासे माहारियारि आफादफोरा गोबां सांग्रांथि होबोसयावबो माने गोबां खना खनला बेफोरबायदि निसा बुस्थुजों गबफबना थानायखौ जोंनि सुबुंफोरखौ नुसैयो आरो दानि मुगायाव।
औ
जेसेनो माने सांग्रांथिजों बैसो निसायारि बेसादफोरखौ बोखारनो नाजादों एसेनो बांगासिनो दं।
औ औ बि
बेबायदिनो बेबायदि ्राग्स बायदिसिना लानायनि थाखायनो जोंनि सुबुंफोरा उन्द उन्दै बैसोनि गथफोरा माने माब्लाबा समाव ओ गोजा न'नि आलासिफोर जानांगौ। आयनि आयेननि नियम खान्थिजों माने बिथांमोना ओ पुलिस बायदिसिना जों हमजानो गोनांबो जाहैयो आरो आरो लोगोसेनो जौ जुवाल' नङा जोंनि सुबुंफोरा मा जाबावदों उन्दै उन्दै बैसोआव बाइक लानाय बाइक साब्रांनाय बैफोरबो जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव माने नुजाफैबावदों आरो।
औ
अब्ला नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नामा?
औ नंगौ आं बिदिनो दा। जिनाखि नोंथां फोरमायलांदों बेफोरबायदिनो जेनेबा जोंहा जौ जुवा बेफोरो मोनसे गाज्रि होननानैनो बुंनांगोन नङा होमबा नोंथां?
ओं नंगौ
जाहोनाव जोंहा बेफोर बुस्थुफोरखौ लायोब्ला जोंहा लाजिनाय गिनाय बेफोरबो गैया जायो नङा हबा जायनि जाहोनाव जों जौ जुवा लोंङोब्ला जोहा मावनो हायि एबा मावथावि खामानिफोरखौ मावफ्लांङो मालाबा बैफोरनि थाखाय जोंहा निसाया जोबोद गाज्रि मोनसे बुस्थु आरो ना
ओं नंगौ
नि जाहोनाव जोंहा दायो गोबां जाथावै खामानिफ्राबो जानायखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनबाय थायो नंङा होमबा नोंथां।
ओं नंगौ
जेरै ओ जोंहा ड्राग्स जानाय ड्राग्स जानायनि उनाव जोहा गोबां मोनसे एडिक्टेद बायदि जालांङो जाहैदों माने ड्राग्सफोरा। ओ माने मोनसे ओरैबायदि रागत सउरियाफोर बायदि माने गिनाय गैयि सानाय गैयि बेफोर बेफोरबायदिबो जाहोन बेफोरबायदियाव माखासे अख्रा सिस्टेम जालांङो आरोना बेफोरखौ जोंङो होबथानांगौआ जोंङो अखल जोंङो हारि माहारि आफाद। फाल' जानाय ना बेफोराव माने न'खरनि जि दिथियागिरि बेफोरबो माने गोखोङै माने बिबान लानांगोन आरो मानो होनब्ला औ मानो होनब्ला जोंङो बिथांमोननि न' न' थांनानै जों बिथांमोनखौ हमथायबाय थानो हायाखै। नंङा होनबा
औं
जों बिथांमोनखौ जास्ट दान्दिसे दसे एबा बे समसिमल'सो लोगो मोनो खिन्थु बांसिन समखौनो बिमा बिफायासो मोनो नालाय दा बांसिन माने दायथ'आ माने बिमा बिफांनाव थायो आरो माने बिसोरखौ माने। उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै सोलोंथाइ बा मोजांङै बुजायनानै लाबोनो रोङाबा बैफोरबायदियावनो माने खोथा मानिया अखा जालांनानै बेे गावसोर जा गोसो बेफोरखौ गोसो मोनो नालाय बेफोरखौ माने मावबाय थायो आरो बिसोरो
औ
बिदि आरो दा नोंथां
दाथ' गोबांङानो निसा लायो उन्दै उन्दै फरायहरबाय थानायफ्राब गोबां निसा हाथाय होन बाजार होन बबेबा मिथिं दावथेन सोलिबा हाबा बा गोबां माने निसा लानानै लामा सामा थागौमालाबायनायखौ नुनो मोनो आरो औ
ओं नंगौ नोंथां माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रासो दानिया निसा लानायाव बांसिन जादोंसै आरो नंङा होमबा
औ औ
औ
बेफोरफोरखौ होबथानांगौबा जों बिमा बिफानिबो सापर्ट नांगोन नंङा होमबा नोंथां
ओं ओं मानो होनोबा माने माहारियारि आफाद जाय माने सांग्रांथि होग्रा बाट बिथांमोनाथ' माने सांग्रांथि होनायजों लोगोसे दान्दिसे समनि थाखायल'सो बुजायनानै दोननो हागोन नंङा होमबा औ मा लोगोसे बिदिनो दिथागिरिफ्रासो सानन मोनानि बे बै गथ'खौ मोनबाय थागोन बिनि थाखायनो माने दिथागिरिफ्रानो गोबां नोजोर होनांगौ आरो नंङा होमबा
औ औ
औ
मेन दायथ' माने इसोरना थाहैबाय आरो ना नोंथां।
ओं नोंगौ
अब्ला नोंथांमोनहा सम बायदियै नै सममाबो जोबलाय माथो
ओं ओं ओं
उननि समफ्राव मोजां रायलायबायनोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां